औ नोंथां। ओ नोंथां।
हागोन नोंथां। औ औ। औ बर'फोरनि ओंख्रै औ। बर'फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' जोङो ओ जेरै अनला, दाउ, सबाय साम', नारजि, अमा बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि अ औ ओंख्रि आरो जेरै जोङो ओ अनला ओंख्रि संना ओ सं संनो गोनांबा जोङो ओ गिबियावनो माइरंखौ जोङो दैयाव सोमग्रोना लानांगोन जाहाथे देनायाव एसे गुरै जानायनि बेनि उनाव जों बेखौ ओ दिंखि नङाबा ओ दिेंखि नङाबा थबसियाव देना लानांगोन आरो गुन्दै खामनानै बिनि उनाव जोङो ओ दैखौ ओ गोदौहोनांगोन अनला ओंख्रियाव मा होनो बे गोरान गुन्दैखौ होनो थाखाय जेब्ला ओ दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बे गुन्दैखौ आखाइजों फ्रफ ओ फ्रि फ्रि सारना होनाय जागोन आरो बिनि उनाव जों बेयाव ओ खारै होनाय जायो बर'नि खारै खारैखौ होनानै जोङो बेयाव ओ दाउ होनोब्लाथाय दाउखौ एवनानै ला लाग्रोनांगोन बे बेनि उनाव ओ अनला ओंख्रि ओंख्रियाव बेखौबो गार होनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो बिहाव ओ बायदिसिना मस्ला जेरै रुगुन रुगुन सामब्राम ओ धुन्दिया बेफोर खौ होनाय जायो आरो नों थां नोंथाङा एसे आंनो ओ खारैखौ माबायदि मोननाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
खारै खारैखौ खारै होनोब्ला जों खारैखौ थालिर बिफांजों बानायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
फिसा दान फ्लेनानै बेखौ सानदुंआव फोरानो ओमफ्राय जेब्ला रानो रानबाथाय बेखौ सावनानै हांगार बानायो ओमफ्राय बे हांगारखौनो जोङो माबा फुरि खथ्राफोराव लानानै दै होनानै गसर होनानै खारैखौ बानायो आरो उम। दा ओमफ्राय बर'नि जा जानाय जानाय होनोब्ला ओंख्रि होनोब्ला जोंनाथ' नों नोंथां बुंनायबादि नो गाहायै अनलाजों दाउ सबायजों साम' ओमफ्राय नारजिजों अमा बेनि मोनथामया गाहाय बेनि अनगायैबो जोंहा जों बेेलेग बेलेग मैगं थाइगं बायदिसिना बेदर माय बायदिसिन सिना ना बायदिसिना जों हमनानै जोङो जायो आरो मै मैगं थाइगं
औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ
बे मोनथाम मोनख्रिया जोंना गाहाय जों बांसिन बेखौ जायो जेनेबा आलासि जानो थाङोबा आलासिफोरा बेखौ संनानै होयो ओमफ्राय जोंनावबो फैयोब्ला जोंबो संनानै होयो बेनि अनगायैबो जोङो बे ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना जों क'क्राझार ग माय गुवाटि ओरै गदालगुरि जेरावबो जा मोनायो आरो जेरै आइ हटेल बाय हटेलाव जोङो बे ओंख्रिखौ मोनजायो बेनो जोंनि ग ओंख्रि आरो उम दा नोंथाङा बे स' ओंख्रि बोरै स समाव एसे खिथानो हागोन ना
औ औ नों ओ साम' ओंख्रिखौथ' जों औ औ नोंथां नंगौ जेरै सबायजों सा जानोब्ला जोङो गिबियावनो ओ सामाव ओ साम'खौ जों साम'नि थाखोनखौ गारना लानांगोन जाहाथे बियो गयो आरो आरो खिथुखौ एसे एसे ओ दान नांगोन मानोना सोबनानैसो जानाय जायो नालाय गनायनि थाखाय आरो नोंथां औ बिनि उनाव बिखौ मोजाङै सुना लानांगोन मानोना बेखौ जोङो दैनिफ्रायसो मोननाय जायोना बायदिसिना मैला हाबना थायो बेयाव बिनिखायनो बे थ मोजाङै जोङो सुनानै लाग्रोनांगोन औ बिनि औ औ बिनि उनाव जोङो ओ सबाइखौ एसे रुग्रोना लानांगोन औ बिनि उनाव जोङो साम'खौ एसे फानना लानांगोन आरो नोंथां। अ सामखौ एव। फ्रानायनि उनावसो जोङो सबायखौ ओ होनांगोन आरो सबायखौ होनायनि उनाव। जोङो खारै होनाय जागोन बियाव आरो बायदिसिना दय ओ होनलांनाय बायदि जेरै मस मस्ला मसलि रुगुन साम ब्राम। गंगार थुनन्दिया बे फोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां साम' ओंख्रियाव औ औ। ओ नोंथाङा ओ नारजि। अ। नारजि अमाखौ माबायदि। सङै एसे। फोरमायना होनो हागोन नामा।
नारजि अमाखौथ' आङो संफेराखै खिन्थु एसे मिथिगौ। जेनेबा जों नारजि अमा संनोब्ला। जोङो। बे। नारजि गोरान। माबाजों फाथोजों बानायनाय जायो जायखौ फाथोखौ फोराननानै जोङो नार्जिखौ बानायो बे नारजिखौ जोङो। अमाजों सङ आरो। संनायखौथ' अमाजों नारजिजों सङो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो नारजिजों अमाखौ। ओ जोङो सौदायानो जायो बिराद गोथाव जायो। ओमफ्राय बे नारजिखौ जोङो बेरामि। बेदरजोंल ' नङा मिरा मिसबो गोथाव। खा। बे नारजिखौ जोङो औ। बे नारजिखौ बर'फोरा बे सारादु। फराव बाहायो सारादुफोराव बाहायनाय नुनो मोन जोङो उम। ओमफ्राय साम'खौ साम' होनोब्लास साम'खौबो जोंहाबो जोंथिंबो बिदिनो जायो नों होननाय बायदिनो सा साम' औ गिबियावनो साम'खौ जोङो दैमाफोराव हमना लायो नङाब्ला हाथाय बाजारफोराव बायनानै लाबोयो बिनि उनाव नों होननाय बायदि। बिदिनो। सोमना दोनो साम'खौ हरनैबा हरथाम सोमो। हरसेयावबो जायो। ओरै हरनै हरथाम। सो-सोबाथाय। थाफा। जायो आरो खिगारजोबो नालाय औ बेनि उनाव नोङो। ओननाय बादिनो। दाखोनखौ गारसिगोन बिनि उनाव फिथखौ दानस। सुसिगोन। बेनि उनाव बेखौ। बे सानद्रिफोराव खादाफोराव। एसे हुनानै साफा खालामसिगोन ओमफ्राय दा नों होननाय बायदि। बिदिनो जोंनाबो एखेयैनो सबायजों सङो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ।
दा नोंथांमोनथिंबो नारजि अमाखौ बिदिनो सङो सङो दा।
औ नोंथां बिदिनो सङो जोंनाव। नारजि अमाखौ ओ। आरो ओ माबा ओ जोंनि लाथा एम्फौ दङ ना जोङो। जोंनि बर'नि आइजोफोरानो ओ फिसिनाय लाथा एम्फौजों अ अनलाजों। जों माबायदि ओ। सं ओ ओंख्रि कि। संनाय जायो। थाङा एसे बिनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा।
फेराखै नालाय।
औ औ औ औ औ जेरै अ आवगायसो बुंलांनाय बायदि जेरै जोङो ओ। अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो। ओ गुन्दै। खामना ला। हग्रोनांगोन गिबियावनो जों माइरंखौ ओ बिनि उनाव ओ जोङो ओ बेयाव जोङो लाथा एम्फौ होनोबा एसे रुग्रोना लानां गोन आरो। लाथा एम्फौखौ बिनि औ औ बिनि उनाव जोङो ओ ओ दैया जेरै सारायाव होनाय दैया गुदुंबाथाय जोङो अनलाखौ देनाय माइरं गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्र' फ्र' सारनाय होनाय जायो, औ लाथा खौ गिबियावनो रुग्रोना लानाय बिनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामनाय जायो। एवफ्रामनायनि उनाव जोङो ओ। अनला खारैयाव बेखौ होनाय जायो आरो। होनायनि उनाव ओ मोनहांहां सम टाइमाव जों बेयाव जेरै गुफुर सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ जोङो बेयाव होनाय जायो गंगार दुन्दियाफोरखौ नोंथां, औ औ नोंथां होसिगोन।
दा
नोंथाङा आरो जोंनि बर'फोरनि अनला दाउखौ ओ मा मा ओ याव बाहायनाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अनला ओंख्रिखौथ' जोङो बांसिनानो जोङो माबायाव जोङो बे ओंखाम गोरलै जानायाव जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। ओंखाम गोरलै जेब्ला जोंना फैयो जोङो अनलाजों दाउ जाखाथारो जोङो फ्रायनो बांसिनानो जायो औ। बेनि अनगायैबो जोङो ओरैनो। न'आव जायो। आलासि दुमसिफोरबो जाहोहरो आलासि जानो थांबाबो मोनजा बोयो
औ औ। आरो जोङो अनला खारैखौ जोङो जोंनि गोथार जुलियाव जेब्ला हाथा खुरहो इसिं खनायाव हिनजाव गोदानफोरखौ जोङो। दाउ जों अनला जों संनाय नुयो आरो।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ
बेनिफ्रायबो जोङो गोबां मैंग थाइगंफोर जाबावो जेरै जोगोनार लाव फान्थाव आलु बिदि जोंना दैज्लां नालाय दैज्लाङाव जों मा मा मोनगोन? जोङो दैज्लांनि जाग्राम बेखौनो बागोन।
औ औ औ
ओमफ्राय फल ओमफ्राय जोंना बेनि अनगायैबो जोङहा आरो मेसेङाव जोंहा दङ मेसेङावबो जोङो। मोनो मेसेङाव जोङो आलु ओमफ्राय बान्दा कबि अल कबि बायदिसिना मैगं जोङो। मोनो बेफोरखौ जोङो संनानै जायो बर'फोरा
नंगौ नोंथां औ।
हमनानै जानायनि अनगायैबो जोङो बेखौ गोबां गिदिर गिदिर जोङो। माबानानै जेनेबा फार्मफोर बायदि जोङो आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो। रांबो आरजिनो हायो। नंगौ ना नोंथां औ। बिदि खालामनो हायो।
औ औ। ओ जोंनि बर'फोराथ' ओ अनलाजों औवा गाजाखौबो जानो मोजां मोजां मोनो आरो। अनला जों हवा गाजा आरो ओ थास' बिथिरिजों जोंनि बर'नि आ आवगायसो होनलांनाय लाख टेम्फुजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ' आरो दाथ' दैज्लां नालाय जोंनि बर'फोरा खां ख्राहाय ना, साम' बेफोरखौबो जोङो नागिरनानै अनलां जानाय जायो आरो। नोंथां औ ग नोंथां ओ आरो नोंथाङा? औ'
द
होन नोंथां। हेल' नोंथां
नोंथांमोनानिसिम जों नोंसिनिबो खफोरखौ हमै जाजायो दा?
औ जायो नोंथां जायो खांख्राइफोराथ' दाथ' दैजलां नालाय जोङो खांख्राइखौ ओ दुब्लि ओ फोथार फोराव जोङो ओ खन'नानै मोनो आरो सान्दुं गोसाआ जायोब्ला नाथाय बियो दोल सा सा ओ गाखोना थायो। आरो बि खांख्राइफोर जोङो गोदोनिफ्रायनो हमना जाबोबाय आ आबै आबौमोना आरो बे खांख्राइखौ जोङो खांख्राइ ओ सान्दुं गोसाब्ला जोङो बे खांख्राइफोरखौ हम फ्रायाजायो। आरो जोंनि ओ मैथाजों जोङो बेखौ मैथा गोखैजों जोङो बे खांख्रायखौ जानाय जायो आरो नोंथां औ औ औ बेखौबो
खांख्रायखौ लायनो थाखाय जोङो मोनसे आइजें। बाहायो दा खांख्राइ हायग्रा होनो जायखौ।
औ औ जेरै जोङो जेखाइबा बाहायो जेखाइ आरो जोङो ओह ओ खांख्राइखौ ओ लानो थाखाय ओ जोङो खबाय बाहायो बेखौबो जोंनि आह बर'फोरानो बानायनाय आइजें आरो यो आखाइ हेबो बेखौ औवाजों औ औ।
जों बै खांख्राइ हायग्राखौ जों औ थिंजों बानायो खोमा ना नोंथां?
हा?
बे खांख्राय हायग्राखौ आइजें थि दंना बेखौ। नोंथांमोननि बे बे खांख्राइ हायग्रा बुस्थु अजनथ्र जेनेबा माबा जों बेखौ बानायो दा साथा आथिंजों बानायो दा नोंसिनिखिबो?
औ औ साथा आथिंजों आरो ओ औवानि ओह गनजों जोङो बाहा बानायनाय जायो। साथा आथिंखौ मोननै खालामनानै मानोना जाहाथे बेखौ जोङो ओह ओ गाथानिफाय जोङो बेखौ बहन ओ बरल ना लाबनो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ औ जोंनिखिबो बिदिनो औ नोंथां औ औ। दे बिदिब्ला जों रायलायनायखौ बे खिनाव दोनथ'सोनै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांसिम औ औ।